अ नोंथां मा खालामदों नोंथाङा ओरैनो दं नामा
औ नै नोंथां दासो सजिरनानै दं
नोंथांजों आं मोनसे खोथा रायनो हागोन नामा
अ' हागोन नोंथां मा खोथा बेलाय
नोंथांजों माने आं आबहावा गेलेनायनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन
अ' हागोन नोंथां
ए बुंनो हागोन नामा गिबेंनायनि सायाव
औ बुंनो हागोन नोंथां
दे
औ जोंहा आबहावा गेब्रेंनाय बुङोब्ला जोंहा आबहावा आया गोबां बिब्दिनो खैफोदनि थाखाय गेब्रेङो आरो बे आबहावा- गेब्रेंनायानो जाहैबाय बायदि बायदि रोखोमनि मिथिंगायारि एबा बार गेब्रेंनाय बायदि बायदि गेब्रेंनायखौनो जोंहा लानानै आबहावा गेब्रेंनाय बुंनो हायो जोंहा दा बुंनो हायोदि- बेफोरबायदि मोनसे गिदिर गिदिर दारिमिननिफ्राय जोंहा एबा कम्पानिफोरनिफ्राय जोंहा गाज्रि गाज्रि उखुन्दै एबा गाज्रि गाज्रि दै गबोनाय । गाज्रि गाज्रि उखुन्दै गबोनाय जोंहा बेफोरजों बार गेब्रोङो।
उम
बेफोर बार गेब्रेनायजोंनो जोंहा गासैबो थांनानै थानाय सुबुंफोर एबा थांनानै थानाय बायदि बायदि रोखोमनि जुनारफोर एम्फौ एनला बायदि बायदि रोखोमनि जिउसा जिउ गोनांफोर बुस्थुफ्रा एबा जुनारफोरा जोंहा बेफोर बार गेब्रोंनायजों जोंहा बिदिनो बेमार आजार जाना लोरबां जानानै जोंहा गोमानो हमो, दा बेफोरजोंनो जोंहा आबहावा जेबो होननायखौ बुंनो हायो, बेनि अनगायैबो जोंहा बे मिथिंगायाव थानाय मिथिंगायारि सम्पद जायखौ बुङो जोङो बिफांफोर बे मिथिंगायाव थानाय एम्फौ एनलाफोर बायदि बायदि रोखोमनि। गासैबो बुस्थुफोर जिउगोनांफोर बेफोरखौ जोंहा मिथिंगायाव थानाय बिफां लाइफां बेफोरखौ दानफायनाय आरो बिनि अनगा जोंहा मिथिंगायाव थानाय बायदि बायदि रोखोम खोमनि एम्फौ एनला जिब जुनारफोर सिथारनाय एबा सिखार खालामनाय बिनि अनगा जोंहा गाव गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय आबाद मावो बे आबादखौ जोंहा मोजां खालामनो थाखाय रास सायनारि मुलि बाहायनाय जायो । जेरै एम्फौ बुथारनाय, हाग्रा बुथारनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा खहा खालामग्रा रासायनारि मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो जायनि जाउनाव जोंहा हाया गाज्रि जानो हमो जोंहा बेफोरजों गासैबो दाजाबनानै बेफोरबायदि खहा खालामग्रा मुलिफोर एबा बायदि बायदि बिफां लाइफां जिब जुनारफोर सिथारनाय सिखार खालामनाय बेफोरबायदिजों जोंहा आबहावाया गुबुंले जायो। आरो बिद गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनिफ्राय जोंहा गनाय मैला जायजों बोहैफायो आरो गुबुन मोनसे दैयाव गोग्लैना जमा जानानै आरो माखासे दैयाबो गुबुंले जानो हमो एबा लैथोफ्राव बे गिदेर गिदेर दारिमिनफोरनिफ्राय गबोनाय दैजों लोगोसे बेफोरो जमा जानानै जोंहा दैफोरा गुबुंले बा लेथ्रा जानो हमो। बिजाननु गोनां जानो हमो। जायखौ जोङो लोङो दा जोंहा बेफोरबायदि दैफोरखौ लोङोब्ला जोंहा जोंनि जिउआ जोंहा उन समसिम मोजाङै मोजां सलिलांनो हाया एबा जोङो गेजेर ससेयावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। जोंहा बेफोरजोंबो जोंनि आबहावाला आबहावाया गुबुंले जानो हमो बेफोरनि अनगा बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा खहा खालामो जेरै गारिफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै एबा जोंनि मिथिंगायावनो थानाय हाजोफोर बेफोरखौ जोंहा जावफ्लायनाय आरो हाग्रा बंग्राफोर खौ दानस्रांनानै जोंहा न' लुनाय हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रिना जोंहा लामा बानायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोङो खहा खालामोब्ला जोंहा बेफोरजों आबहावाया गुबुंले जानो हमो। बिनि थाखाय जोङो आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय जोंहा रैखा खालामनो थाखायब्ला जोङो बेफोरबायदि बिफां लाइफां दानफायनाय एम्फौ एनला बायदि बायदि रोखोमनि जुनारफोरखौ जोंहा सिथारनाय एबा सिखार खालामनाय बेफोरखौ हमथानांगोन एबा जोंहा बेफोरबायदि दाावसिन दाउला बायदि बायदि रोखोमनि दाउफोरखौ गावथारनाय आरो बिनि अनगायै जोंहा हाफोराव प्लास्टिक बायदि बायदि रोख रोखोमनि गारोब्ला जोंहा बेफोरजोंबो हाया गुबुंले एबा लेथ्रा एबा हासार गैयै जानो हमो। बिनि अनगा जोंहा बायदि बायदि बेखौ निजेरै जोङो दाखोर दालाफोरखौ डास्टबिनाव गारालासे जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव गारनानै जोङो बेखौ लेथ्रा नुयोबा जों बेखौ ज' खालामना सावो जोंहा बिनि थाखायबो बे सावनायजों लोगोसे बारा गेब्रेङो आरो बे बारा नैबे जायगानि बे ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाबसे ओनसोलसिमाव थांनानै बै बारखौनो जोङो अक्सिजेनजों लोगोसे हां लानाय जायो। जायनि जाउनाव जोंनि देहा सोलेर एबा जिब जुनार बायदि बायदि एम्फौ एनलाफोरनि जिउआव एबा हां लानायाव जोबोद गोब्राब जायो जायनि जाउनाव बेमार आजार जानानै गोमालांनो हमो जोंहा बेफोर गासैबो हां लानाय बायदि बायदि रोखोमनि हाफोरखौ गाज्रि खालामनाय बिफां लाइफां दानफायनाय बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दारिमिननिफ्राय गनाय दैफोरखौ लोङोब्ला आरो बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दारिमिन बायदि बायदि रोखोमनि इथा सावनाय इथा फेक्ट्रिफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै बे बेफोर बाराव गोसारना जों बेफोरखौ हां लायोब्ला गाज्रि गाज्रि दै मैलाफोर खौ लोङोब्ला जोंहा हा गाज्रि खालामनायाव जोङो आथिं गोजायै हान्थिलांनो हमोब्ला जोंहा आथिङाव माबाफोर जानो हागौ बिनि थाखाय जोङो गासैबो बुस्थुफोरखौ रैखा खालामनाया मोजां जायनि जाउनाव जोंबो मो जिउखौ मो मोजाङै मोजां खुंलांनो हागोन। दा जोङो बेफोरखौनो गा खौबो लानानै जोङो आबहावा गेब्रेंनाय बुंनो हायो अब्ला नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ माबायदि मोनदों एबा फोरमायना होनाय
औ नोंथाङाथ' बुंनाया जोबोर मोजाङानो जादों दा आंबो एसे सुंद'यै बुंलांसै आरोना।
औ दे नोंथां।
आबहावा गुबुंले बुंनानै बुङोब्ला जोंथ' आबहावा होनबा माबा जेनेबा हा, दै, बार, अख्रां बिफां लाइफां गाैसैखौनो आबहावा बुङोना? ओम । रायलायनो थांबाथ' गोबां गोलाव जायो दा आं सुंद'आवनो फोरोंमलायलांसै आरोना । जेरै जेरै मा होनो जेरै बारग' बार
औ ।
जेनेबा
औ ।
औ । औ नोंथां ।
ओम जेनेबा ओंखारनाय उखुन्दै ओमफाय गारि गारि मथरनि उखुन्दै बेफोरजोंनो बारा गुबुंले जायो आरो ना । ओमफाय आरो आरो हा गुबुंले जायो ओनना बुङोब्ला हायाव जोङो जेरै नोंथाङाबो बुंलांखाबाय आबाद मावनायाव जोङो गोबां रासायनारि हासार बाहायो बिगियानजों बानायजानाय जेरै एम्फौ फुथारग्रा मुलि । हासार बायदिसि बिदि बाहायनायावबो हाया गुबुंले जायो । आरो जोङो हायाव प्लास टिक बायदिसिना लहा बुस्थु जायो माने हाजों सेवफालाङा । बेफोरबायदि बुस्थुखौ गार नायावनो हायाबो गुबुंले जालाङो ।
औ ।
फेक्टरि ओम ओमफाय आरो जों बुङो हा बुंबाय दै । दै गुबुंले जानाय । दै गुबुंले जानाय होनदों । दैयाव बोरै गुबुंले जायो दैयाव जि जि जोम सुनाय लेथ्रा थांनाय दै । आरो दैयावहाय जों माल मुवा बेसाद गारनाय जेरै प्लास्टिक लहा बिदिनो सेव हाजों सेवफालाङै मुलि मुवा बेसाद गारबानो दैयाबो गुबुंले जालाङो । आरो दैआव उम ओमफ्राय आरो जेरै बेजों आरो जोङो ओ बारहावा गुबुंलेखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो फिफां लाइफां गायनांगोन। फेक्टरिफोरखौ एसे जायगायाव फेक्ट'रिफोर दङ बेफोराव एसे जेनेबा फि फां लाइफां गायनानै जों एसे हेफाजाब होनो हायो माने। हा गुबुंलेखौबो बेनो जों एसे रा नारिक हासार बाहायनाय हायाव मुवा बेसाद प्लास्टिक गारनाय बेफोरखौ एसे खमैनो खम बाहायनांगोन माने ।
औ
उम दा आं नोंथांङा आंनि बुंनायखौ माबायदि मोनलांखो?
दा नोंथांनि बुंनाया गासैबो नोंगौआनो।
औ
दा नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथोआनो। जोंहा बेफोर आबहावा गुबुंले जानायखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंहा बेफोरनि बागै आं सुद'यै बुंनो सानो आरो नोंथां
उम ससे बुंबानो जागोन दे नोंङो
जोंना दायो बेफोर आबहावा गेब्रेंनाय आबहावा गुबुंले जानायफोरखौ जोंहा मोजांङै लाखिनो थाखाय जोंहा बि फां लाइफां गायनांगोन बायदि बायदि रोखोमनि एम्फौ एनला बुथारग्रा मुलि हाग्राफोर बुथारग्रा रासायनारि बेफोर मुलिफोरखौ जोंहा बाहायनाया खम खालामनांगोन । जायनि जाउनाव जोंनि आबहा हावाया बेफोरजोंनो फिसा फिसौजोंनो गिदिर गिदिर गुबुंले जानायसिम सौहैयो ।
औ औ
बेफोरखौ बिफां लाइफांखौ दानफाया लासे जिब जुनारफोरखौ जोंहा बुथारा लासे बेफोरखौ जोंहा रैखाथि होनो थाखाय बेफोरखौ जोंहा जोंनि जिउआव बेफोरबायदि मावनाय गारजि खामानिफोरखौ हाबाफोरखौ जोंहा खम खालामनांगोन आरो
औ आ होमबा नोंथां
औ
खोनाबाय जोंना टाइमाबो जाबाय नोंथां मालाबा उम दोनथ'लायनोसै खोमा।
औ दे नोंथां
उम दे